खोनादों ना नों
औ खोनादों।
औ औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ बर'नि ओ अमा दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नों
औ हागोन नोंथां।
औ औ बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै ओ‌ रायजो जाबोदों नङा होमबा नोंथां? उम बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे एसे फोरमायनानै होग्रोदो नामा?
औ औ।
औ नोंथां।
दाउ अमा फिसिनाय होनोबाथ' जोङो ओ गोदोनिफायनो ओ गोदो समनिफायनो जों उन्दै सम एबा आबै आबै आबै आबौ आजे समनिफायनो जोङो ओ खोनानो मोनबोदों। बेजोंनो बिथांमोनहा जिउ खुंबोयो होननानै जोङो मिथिबोदों। ओ आगोलहाय। गोबां बिदिनो न'खरफोराव दाउ अमा फिसियोमोनब्लाबो ओ रांनि नांगौखिनि मोननांगौखिनि बिबाङाबो एसे बुरजा नङामोन होनना जों मिथिनाय जादों।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बारा ओ रांफोरा खौबो जोङो बारा मोनामोन नो बिदि जोङो ओ गोबां ओ जों दानि दिनावथ' जों गोबां मोनो ओ बिदिनो रांनि बेसेनाबो बारा नुनो मोनो ओ जों गोबां बिदिनो ओ बिदि जोङो फ्राम खालामनानै जोङो फिनायखौ जोङो नुनो मोनामोन ओ उन्दै समाव लासै नङा होमबा नोंथां ओ बिथांमोनहा बिदिनो ओ मा फा मानै लानानै ओ अमाफोरखौ बिनि माफा मानै लानानै बिथांमोना बेजोंनो लोगोसे जौ ओ जौ स संनानै ओ जौ संनानै बेखौनो आदार बानायनाय जायो। बिथांमोना ओ उफ्रिजों ओ आदार होना नानै बेजोंनो बिथांमोना बेखौ फेदेरलाङो ओ फेदेरलांनानै बिथांमोना बेखौ फिसा जाहोनानै फिसाखौबो बिथांमोना फानहोयोमोननो नङा होमबा नो ओ फाननानै नों न'नि नांगौ एबा फिसा फिसौफोरनो ओ गावनि फिसाफोरनो नांगौ एफा फिसा फेनलाफोरनो बिथांमोना ओ बेफोरखौ नांगौ मुवा जानायफोरखौबो सुफुंनो हायोमोननो।
औ नंगौ नों
हायामोनबाबो एसे एनैबाबो बिथांमोनहा बिजोंनो आइजोफोरखौ जोङो संबुनायखौ नुदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
खौबो बिदिनो माफा मानै लाबाबो बिनि दाउ ओ मासे ओ दाउनि दाउ बिमानि फिसाफोर ओ फिसा एबा बिद दिनो दाउसाफोरा ओ जिब्रै जिथाम जिबायाव लासै जोङो फिसाफोरखौ जोङो फाललो फाललो ओ दाउनिफ्राय बिदैनिफ्राय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो न नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो बुरजा जानानै बिथांमोनहा बेखौ हाथाय बाजाराव गलाफोराव फानहैनानै बिथांमोनहा बेजोंनो खुन्दुं बायनानै ओ जि दानानै गानोमोननो बेजोंनो ओ न'खरफोरखौ न'खरनिफोरनोबो दाना होनायखौ जोङो गामसा ओ दख'ना दानायखौ जोङो खोनाबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आथि-आथिखालनि मुगायाथ' गोबां गोनोखोआरि एबा बिगियान जुग नङा होमबा नोंथां? ओ गोबां टेक्न'ल'जिया जुग ओ गोबां बिदिनो जोङो गन्द्रा बानायनानै ओ अमानि गन्द्रा बानायनानै जोङो न' फिसा फिसा न'सा बानायनानै जोङो गोबां फालो फालो अमा जोङो फिनायखौ नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां? ओ बिदि ओ न'नि गुन्दैल' नङा जोङो गुबुन गुबुननिफ्राय बिदि ओ बिदिनो अमाया देरनाय जोङो ओ गुबुन गुबुन जोङो अमानि आदार बिदिनो मेडिसिनफोरनि अमानि आबाद आदारखौ जोङो ओ‌ भिटामिन मुलिफोर होनाय जों नुनो मोनबोदों।
औ नोंगौ नोंथां।
खौबो जोङो फार्म बानायनानै जोङो गोबां आइजोफोरखौ ओ बिदिनो फिबोनायखौ नुनो मोनबोदों ओ दाउफोरखौ जोङो ओ दाउसाफोरखौ जोङो माखासे बुरजा लामनानै ओ बिदिनो जोङो गोबां फिनानै जोङो दाउ बिदैफोरखौबो जोङो फाननो हायो आरो दाउसाफोरखौ जोङो गोबां हाथाय बाजार एबा गोबां जायगा दाब दाब जायगाफोराव जोङो ओ दैथाहरनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बर'फोरा बिदि फालांगियारियाव बिथांमोना दासिमबो ओ बांसिनानो जौगालांगासिनो।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
दाउ अमाखौ बिदिनो हाथाय बाजाराव बायसेस्राय जोङो दाउफोरखौ बिदिनो आलासि दुमसि न'आव जानो गोसोबा जोङो गोबां रोखोमनि अनलाजों दाउ दाउ अमाखौ बिदिनो हाथाइ बाजाराव बायस्लायस्लाय जोङो दाउफोरखौ बिदिनो आलासि दुमसि न'आव जानो गोसोबा जोंङो गोबां ओ रोखोमनि अनलाजों दाउ बिदि नोरसोनफोरजों रुदुमना जारिफोरजों संना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? आलासि दुमसिफोराव जोङो न'फोरख खौ न'फोरनिखौनो जोङो बुथारनानै जोङो बायस्लायस्लाय रां खरसा खालामस्लायस्लाय जोङो न'फोरावनो होनायखौ नुनो मोनो ओ आ दानिसाय जोङो आगोलनिया बांसिन ओ गोथारसिनमोन बिदि अमाबाबो बो जोङो न'आवनो आदार बानायनाय न'नि आदारखौनो जों होयोमोन। बाहेरा आदारखौ जों होनाय नुनो मोनामोन दा गोबां मेडिसिन ओ मेडिसिन होनाय ओ बिदिनो भेक्सिं मेडिसिन होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ज बस्थि गोबां ओ गोदोर गोदोर जोङो ओ बिदिनो मास दानफाफोरावनो जोङो देरनायफोरखौ जोङो गोबां नुयो ओ बिदिनो दाउ बिदि न'नि फिसिनाय दाउनि अनगा जों गुबुन ओ सालानि बे एबा बाहेरनि दाउफोरखौ जोङो ओ लाना फायनानै जोंङो ओ बिदि मुलिजोंनो बिसोरखौ था लाखिनानै थांना थानायनि राहा लाखिनानै जोंङो ओ बिदि ओ खथा बानायनानै जोंङो ओ बिदि मोब्लिब एबा लाइनखौ जोंङो गोजा लाइनखौ लगायना दोननाय नुयो ओ बिजोंनो बिथांमोना गुुदुं ज जानानै ओ देरलाङो होनना जों मिथिनाय जायो। बेखौ ओ बिदि ओ न'नि बिदि ओ माइरं स खायरंनि जोङो आदारखौ होनाय जाया बिदि गोबां ओ गलाफोरनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो गोबां बिसोरनि जाग्रा आदार खौ जोङो लाबना होफैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथ
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
ओ जागा ओनसोलावबो बिदि दाउ अमानि फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ज जोंनिजोंबा ओ गोबां बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै बर' सुबुंफोरा जिउ खुंबोदों। ओ बेबायदिनो जोङो गोद दो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर' सुबुंफोरा दाउ, अमा फिसिनानै गो गाव गावनि न'खरखौ सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओन ओन बिदिनो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां सुबुङा दाउ, अमा फिसियो आरो बेबायदि दाउ अमाखौ फिसिनानै मा गावनि नांग गौ जानाय बेसादफोरखौ ओ बुथुमनानै लानो हायो आरोना नोंथ थां औ बेबायदिनो जोङो दाउ, अमा ख खौ ओ बेबायदिनो जोङो दाउ, अमाखौ गोबां बर' सुबुंफोरा दाउनि बा अमानि बा फाराम खालामनायखौ ज जों नुनो मोनदों। ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां बे दिनो अमा बा दाउ बेबायदिनो गोबां फाराम दङ बेबायदिनो जोङो माखासे अमा फिसिनानै जोङो मा बिनिनो बेखौ फिसा खालामहोनानै जोङो गोबां ओ गोबां ओ अमा फिसाफोरनिफ्रायबो गोबां रां मुलाम्फा लानायखौ नों जों नुनो मोनो। दों ह बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ अमाखौ जोङो ओं गोजान गोजान जायगायावबो जोङो ओ फानहरनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथ थां औ बे बेबायदिनो जोङो माम अमा फिसाफोरखौबो जोङो अमा फिसा बिमायाथ' जोंना औ गोबां फिसा होयो नालाय नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अमानि फिसाफोरखौ जोङो फाननानै मा फाननानै गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै जों गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नों थां औ बेबायदिनो जोङो दाउ होनोब्ला जायखौ जोङो दाउ-दाउनि गलार बानायनानैबो जों गाव गावनि न'खरखौ खुंबोगासिनो दङ जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जोङो दाउ खौ ओ गुन्द्रा बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गलार खालामनानै जोंङो मा-मा माखासे दाउ फिसिनानै गोजान-गोजान जायगायाव फानहरनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। आरो जोंनि खा साखाथि खाथि खाला हाथाय गलाफोरावबो जोंङो दाउखौ फानहरनानै रां खामायनो हायो आरोना नों थां बेबायदिनो जों दाउखौ मा न'आवबो ओ न'आवबो जायो बेबायदिनो आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जोंङो दाउ नआव दाउ थायोब्ला जोंङो दाउखौ सिथारनानै आलासि दुमसिफोरनो जाहोहरनायखौ जाहोहरनाय जायो आरोना नों थां औ बेबायदिनो जोंल' नंङा ओ अमाखौ अमाखौ जोंङो गोजान-गोजान ओ‌ जों जोंनि-जोंनि बे आसामावल नंङा गुबुन जायगायावबो जों अमाखौ मा फालांगि खालामनायखौ खालामनानै जोंङो फानहरनो हा हानाय। बेखौ नुनो मोन्दों आरो आथि आथिखालाव आथिखालावथ' गोबां उं जौगा जौगाबाय नालाय नोंथां आथिखालावथ बिगियानारि जुग नंङा होमबा नोंथां जोंङो मा गोजान-गोजान जायगायावबो जों गारि मथर जों लांनानै फानहैनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो। अमाफोरखौ मा बेबायदिनो हाथाय गलाफोरावबो ओ फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो बेबायदिनो ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो दाउ अमाफोरखौ जोंङो बा बेबायदिनो सक बेबायदिनो बा। स गलाफोर गलाफोरावबो जों फाननायखौ आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों आरोना नों
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो जोंङो ओ मा अमा दाउ फिसिनानैबो जों जोंनि जिउखौ जोबोर मोजांङैनो खुंलांनो हानायखौ जोंङो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नुनोमोन जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों आरोना नों थां औ बेबायदिनो आथिखालावथ जोंना अमा बेदरनि दामा गोबां-गोबां गोबांसै नंङा ओम नंङा होनबा नोंथां गोबां दाम लायो अमा-अमा बायनो थांङोब्ला जोंयो एक के जि‌ यावनो जोंना सारिस' गाहाम जोंनि ओनसोलावनो थां बेबायदिनो जोंङो अमाखौ मा जोंनि बर सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो गोजान-गोजान जायगायाव बा टाउन सहराव जोंङो हटेल खुलिनानै। बेबायदिनो जोंङो अमा-अमा बे खौ हटेलाव बेबायदिनो संनानै फाननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना आथिखालाव बेबायदि बिदिनो जोंङो मा अमाखौ ओ‌ बेबायदिनो गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ जों आथिखालाव जानाय नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो अमाखौ जानानै जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय नंङा होनबा नोंथां जोंनि बर' सुबुं फोराल नंङा बेबायदिनो गोबां हारिनि सुबुंफोराबो मा अमाखौ जानायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो। ना आरोना थां बेबायदिनो जोंनि बर सुबुंफोर दा मा दाउ अमा फिसिनानैबो जों गावबा गावनि जिउखौ बा मोजाङै सामलायलांनो हानायखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दाउफोरनि गलारफोर खालामनाय जाय दङ नामा नोंथां
औ बिदिनो गासैबो गैयाबाबो जोङो न'- खरफा न'खरनै बिदि नुनो मोन्दों नोंथां बिथांमोनहा दा सान्दि जोबोर मोजाङै सोलिगासिनो बेजोंनो गोबां जौगालांदों
औ नंगौ नोंथां
औ
औ नोंथां होमबा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा।
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां औ
औ